हेलौ
औ खोनादों दे।
ओ ओ खोनादों जोङोहा दायो जोंनि उन्दै समनि माखासे बिदिनो मेमरिस फोथानाय बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन ओ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा नोंहा बिनि उन्दै समावहा थानाय माखासे गोसोखांथिफोर दङ जाय गोसोखांथिफोरा माने जोबोद मोजांमोन आरोना माने नोंनि उन्दै समनि बेखौ खोन्थानो हागौमोन नामा?
औ उन्दै समावथ' जोङो बिदिनो गेलेनायफोरनिनो गोसोखांथि दङ आरोना
औ औ खोनादों औ
अ उन्दै समावथ' गेलेनायफोरनिनो बिदि गोसोखांथि दंसैयो आरोना जोंफोरो उन्दै समाव जोंनि समाव गेलेयोमोन गोबां नखर खाथि खाथि लोगोफोर जायफोरबा थागोन जोंफोरा बेफोरबायदि लोगोफोरजों जों फोरा बिदिनो बांसिन ओंखाम ओंख्रि गेलेलायनाय हाद्रिजों गेलेनाय बा जेनेबा बिलाइजों गेलेनायबो खायफा खेलाफोर थायोमोन आरोना बेनि उफाय खारलायनाय गेलाय गेले नाय बेफोरबायदि गोबां खेला गेलेयोमोन जोंफोरो न'खरजों न'खर आलासि जाज्लायनाय बाय बायदिसिना गेलेनाय खेलाफोर जोंनि समाव दंसैयोमोन आरोना अब्ला जोङो बै समाव गेलेयोमोन लोगोजों लोगो दाथ नायनो थाङोबा बेफोरबायदिया जोबोद खमसै गथफोरखौ बिमा बिफायाबो गेलेनायनि ओमफ्राय इसे माने खम खालायबाय दाथ मबाइलफोरजोंनो बांसिन दोनो आरो गथफोरखौ आरो आगोलनि समाव जोङो मोजाङैनो गेलेनो मोनदोंमोन आरो दाथ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाया गथखौ बेफोरबायदि नार्सारिफोरावसो हैयो ला बेवहाय जा लोगोफोर मोनो बेयावहाय बिसोर गेलेयो नाथाय जोंनि समाव लोगोजों लोगो गामिनि लोगोफोरजों गेलेनाय जायोमोन आरो बांसिन समफोरो एनि ओमफ्रायथ आरो जानाय लोंनायनिबो जोंफोरा गोबां बिदि गोसोखांथि थायो गरम बोथोर समाव बिदि समफोरा गामि ओनसोलाव गोबां फिथाइ सामथाइ आनारसनिफ्राय लानानै थाइजौ खान्थाल जमा जमा लोगोजों लोगो खाजि जाज्लायनाय लिंज्लायनाय बिदि दङमोन आरो जोंफोरा ओमफाय बेखौनो माने गोसोखांथि हिसाबै उन्दैनि गोसोखांथि थालांबाय आरोना फ्राय नोंथाबो फोरमाजागोन मा गोसोखांथि दङ उन्दै समखौ लानानै।
आंहाथ बिदिनो गोबांथार बिदिनो उन्दै समनि गोसोखांथिफोर दङ आं बिदिनो उन्दै समावहा नों बुंनाय बायदिनो जोंबो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदिनो जोङो गेलेबाय गोबां फोथार आरो लोगोसे बिदिनो काबादि बिदिनो गोमोन गोथां थानाय बिदिनो माखासे गेलेनायफोरखौ जों गेलेबाय आरो लोगोसे जोङोहा उन्दै समाव बिदिनो जोबोद दुगैयोमोन जोंनो दैयावहा माने दैयाव दुगैनो जोबोद मोजां मोनोमोन आरोना बिदिनो माने जोंनियावहा गोबांथार बिदिनो दैसाफोर दङ नालाय ओ लोगोफोरजों बिदिनो जोङो फरायसालिया जोबखांनानै जोङो ओंखाम जाखांनानै माने जोङो दुगैनो खारलाङोमोन आरोना। गरमाव आरो माने मिथियो जे माने दैयावहा दुगैयोब्ला माने जोङो माने लोमजायो होनना मिथियोमोन नालाय अब्लाबो जोङो माने दुगैहोयोमोन आरो दैयाव दुगैनायनि थाखाय जोङो माने बिमा बिफाखौ फोरजोंबो माने गोबांथार बुजाबाय आरोना जोङो माने बुनानै लायहाङोमोन आरो जोंखौ बिदिनो आंनि लोगोफोरनि माने बिमा बिफाफोराबो बिदिनो लावथि लानानैहा माने बुनानै लायहाङोमोन आरो दुगैनाङा लोमजागोन होननानै आरोना गरमावहा आरो बिदिनो जोङोहा बिदिनो गोबांथार बिदिनो जोङो माइ जिगामावहा गेलेबाय आरो जोङो माइ जिगामावहा बेबायदिनो न'फोर लुबाय जोङो गेलेबाय आरो जोङोहा बि बिदिनो बारनाय खेलाफोरखौबो जों गेलेबाय आरो अन्थाइजों गेलेनाय माखासे खेलाफोरखौबो गेलेबाय आरोोना बेफोरो माने बुहुद माने मोजां मोनसे आंनि उन्दैनि गोसोखांथि आरो आरो नोंथाङा मिथिहोदां बे जाय खौहा जोङो सेल्थाव होननानै बुङो।
औ
ओ औवा हासुंनिफ्राय बानायोना बेखौहा बिदिनो जोङो बेखौबो गेलेबाय आरोना उन्दै समावहा आरो लोगोसे आङो बिदिनो दुगैनायावहा जोंफोरो मोनसे गेलेनाय गेम दङ आरोना माने जिबौ आरो एम्बुनि आरो ना ओ जिबौआहा एम्बुखौ जायो आरो बेबायदि खेलाफोरखौबो जों गेलेबाय आरो बिदिनो गोबां मोजां मोजां बिदिनो ओ उन्दैनि माने गोसोखांथिफोर दङ आरो बिदिनो जों उन्दैयाव हा मा खालामोमोन जोङो ओ न'आवहा थानाय दाउफोरखौ जोङो हा बिदिनो ओ माने लानानै जोङो पिकनिकबो जाबाय आरोना जोङोहा दुब्लिफोरावनो पिकनिक जाबाय आरो जेनेबा जोङो पिकनिक स्पटआव हा थाङाबाबो जोङो पिक जेरावहा पिकनिक जायो बे जायगाफोराव जोङो थाङाबाबो मा खालामदों जोङो दुब्लिफोरावनो जोङो पिकनिक जाबाय आरो बिदिनो फैसाफोर खांनानै ओमफ्राय बिदिनो फानलु संख्रि हालदैफोरखौ जोङो बे एसे बे एसे गावगाय गावगायनि न'निफ्राय लानानै जोङो बेदरफोर बायनानै बिदिनो पिकनिकफोरखौ जोङो उन्दैयाव जाबाय आरो बिदिनो मोजां मोजां माने आंहा उन्दैनि माने गोसोखांथिफोर दङ आरो जोङो बिदिनो जमा जमा माने सिगांनि दिनावथ' जोंफोरा माने बिदि कालार टिबि होननायसो बाहायोमोन नालाय बे कालार टिभियावहा जोङो बिदिनो जमा जमा बिदिनो ओ जोंफोरोहा माने सावथुनफोरखौ जोङो नायबाय आरोना बिदिनो माखासे बर' सावथुनफोरखौ जोङो बे कालार टिभियावहा दिस लागायनानै जोङो नायबोबाय आरो बिदिनो उन्दैयावथ' जोंफोरो बिदिनो लोगोफोरदों बिदिनो माबाफोर बिदिनो फोरबोफोर जाबोला जेनेबा प्रग्रामफोर जाबोला बिदिनो जोङो लोगोफोरदों लोगोफोरजों जमा हाथाय बाजाराव हा जोंङो बिदिनो मुवा बुसथुफोर बायहैबाय आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा ओ जोङो जेनेबा गोदो गोदायथ' जोङो जेनेबा जोंनि उन्दै समावहा जोङो बिदिनो गोबां रंजाबोबाय जोंहा गोबांथार बिदिनो ओ उन्दैनि बिदिनो मोजां मोजां गोसोखांथिफोर दङ बाट माने दानि गथ'फोराथ' मिथियो जोङो माने इफोरबायदि एसेबां माने गामिफोरावहा बिदि जोंनि बायसा माने गोसोखांथि बिदि गैला बिसोरहा उन्दै समनि आरोना जोंनि उन्दै समनि गोसोखांथिया बेलेग आरो दानि मुगानि उन्दैफोरनि गोसोखांथिया बेलेग नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा ओ। दानि गथ'फोरनि बा उन्दैफोरनि गोसोखांथिया माबायदि जेनेबा बिसोरहा मा मा मेम'रिसफोर थायो जेनेबा दानियाव आरो?
थारैनो दा गोबां दा बेफोरबायदि स नि गथ'फोरनि गोसोखांथिया गुबुन गुबुन जागोन जोंनि समाव जों बांसिन गामिफोरावनो जमा जमा लोगोफोरजों थानानै गोबां गोसोखांथिफोर दङ नाथाय दानि गथ' मा जायो जेनेबा दाथ' मबाइलबो ओंखारबाय नालाय गथ'फोर खौ बांसिन मबाइलजोंनो दोननायस जायो एनिफ्राय गेलेग्राफोराबोथ' नोंथाङा नुखाबाय बयबो नुखायो। ओ गारिफोर बेफोरबाय दा उन्दै उन्दैफोरनि गारि साइकेल बेफोरबायदि बायनानै मोनो जोंफोरा एनिफ्राय बा गेलेनाय आरिबो फोर बायनानै मोनो आरोना गथ'फोरनि थाखाय ओ बेफोरबाय दा नाथाय आगोलनि समावथ' जोङो अन्थाइजों गेलेयोमोन बेफोरबायदि जाबो जमा जमा लोगो लाज्लायना खारथिंलायनाय थाखोमालायनाय केक खेला गेलेयोमोन आरो दानि गथ' गथ'फोरखौ नाथाय बेफोरखौ खब नुनो मोनो आरो दाथ' नुनोनो मोनला बुंनो थाङोबा। ओ जों उन्दै समाव जाबाय गेलेबोदों बेफोर गेलेनाय खेला फोरानो मोनथिबावलासो आरोना गो गोमोरलांनोनो हमबाय जोंनि समावनो जोबथामोन बायदि आरो गोबां खमसै दा दानि गथ'फोरा बेफोरबायदि मबाइलजोंनो गेलेनानै थायो। बिमा बिफाफोराबो बेफोरबायदिनो खालायनानै दोनबाय नालाय गथ'आ गाबोब्ला मदाइ जेनेबा मबेलजों दोनोब्ला बिसोरो बिदि पुत्ला आरि नायो आरोना पुत्ला आरिखौ उन्दै समाव नायनानै बिसोरो जेनेबा थायो बेफोरजोंनो बिसोरहा गोसोखांथि दङ आरो उन्दैनि समनि गोसोखांथि होनबा दा बिसोरो बेफोरो उन्दै समाव जाबायदि ओ दा बे टमेन स' टमेनजेरि आरो जेनेबा मा बुं गोन बेखौ बे मा माबा मोनसे आरो पुत्लानिनो ओंखा ना आरो ना दरेमन बेफोर इ बेफोरखौनो नायो आरो उन्दै समनि गोसोखांथि हिसाबै आं बुंनो थाङोब्ला दानि गथ'फोरा बेफोरनो बांसिन गोसोखांथि जानानै थायो आरो। उन्दै समाव नायनाय मानो होनबा बिसोरो बेखौनो नायनानै दा देरबोदों जोंनि समावथ' जों बायदिसिना बिदि गेलेना देरबोदों आरोना बेखौ आङो सानो आरो नुनो मोनो आरो एनिफ्राय जाबो जिनिस होबोबाय बिसनि बिमा बिफाया जेनेबा जाबो जिनिस गेलेनाय आगजुफोरबाय बेफोरखौ लाना बिस्रा गोसोखांथि थायो खायफाबा फुथ्लाखौ लाना खायफाबा जेनेबा हौवासा गथ'फोरा बिदि ओ गारि मथरखौ लानानै उन्दै समाव होनाय जा जिनिसफोर थागोन बेखौ लाना गोसोखांथि थागोन होनना सानो आरो आङो एनिफ्राय नोंथाङा मा सानो बेखौ लानानै फोरमायजागोन एसे।
ओ आङो सानो जे माने जोंनि जोंनि समनि उन्दैनि गोसोखांथिया बेलेग आरो दानि गोसोखांथिया माने बेलेग आरो ओ दायोथ' बिदिनो मबाइलफोर बाहायनाय गेलेनाय बेफोरबायदि ओआ बेलेग जाबाय आरो दायो माने बिदिनो थाबायनायफोरनि माने गोसोखांथि थानो हागौ आरो आंनि बायदिब्ला मानो होनबा दानियाथ' माने बिमा बिफाफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो लानानै माने गोजान गोजान जायगाफ्राव बेराय हैैयो नालाय बिनि खाय जानो हागौ बिसोरहा बिदि बेरायनायफोर बेफोरबायदि बा जेनेबा बिसा स्कुलावहा बिदिनो टिफिन रानला जानाय बिफोरबायदि बिसोरहा माखासे गोसोखांथिफोर थानो हागौ आरो बाट जोंनि टाइमावथ' जों मा खालामोमोन जोंहा स्कुलावनो माने मोनजाखायोमोनना खामफोर बिनिनो खिसिरि हिरि मोनजायोमोन जोङो। माने जोंफोरा बिदि मेमरिफोर दं आरो माने जोंफोरनि माने मेमरियाहा चाइल्डहुद मेमरिया माने बेलेग आरो बिसोरनिया दानि माने चाइल्डहुद मेमरिसफोरा माने बेलेग आरो होनोबा आरो माने बेलेक बेलेकनि आरो ओ जोंहा बे गोसोखांथिनि सोमोन्दै बे उन्दै समनि गोसोखांथिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनायखो एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ जायो।
दे गोजोनथों दे
गोजोनबाय।